हेल' नोंथां
औ खोनादों ना?
ओं खोनादों नोंथाङा मा खालामगासिनो नोंथां?
ओरैनो दङ नोंथां।
अ ओंखाम जाबाय नामा?
ओंखामखौ जाथ'वाखै संनानै दोनदों।
अ
नोंथाङा जाबाय?
ओ बिदिब्ला ओमबा जोंहा नोंथां मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै खोमा ना?
खोनायाखै नोंथां मा होनदों?
ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनिसै खोमा होनदों आं।
सावरायजागोन नोंथां मा टपिकखौ लानो?
ओ दावबायनायनि सायावनो सावरायनोसै खोमा?
दावबायनायनि सायाव
औ
सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथाङा एसे ओ दावबायनायनि सायाव बुंनो हागोन नामा आरो नोंथाङा मा मा जाय गायाव दावबायफेरखो?
दावबायनायनि सायाव आङो औ दावबायनायाथ' आङो बिदिनो जोंनि आ साम आरो अरुणाचल आरो बुंनो थाङोब्ला आङो बे जोंनि माबानि बायेरायाव थांफेराखै आरो ना जेनेबा ओरैनो इण्डियायाव यावनो आङो दिल्ली थांफेरबाय। ओमफ्रायो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
दा गुवाहाटियाव थायो हिसाबै गुवाहाटिनि बिदिनो फिसा फिसौ जायगाफोरखौनो बिदिनो बेरायो। दावबायो बिनिफ्रायथ' आङो बेलेग जायगा बिदि बेलेग माबाफ्राव थांफेरनाय जाया खै नोंथां
औ औ
ओमफ्राय नोंथाङा
बिदिनो आंबो आसाम बिदिनो भारतावनो बेरायदों माने आंबो बेसेबां थांनाय जायाखै जेरैहाय आंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो दिल्लीयाव आंबो थांदोंमोन ओमफ्राय बेयाव बिनि उनाव ओमफ्राय अरुणाचल ओमफ्राय शिलं मेघालय बेफोरावनो आंबो थांनाय जादों आरो ओमफ्राय काजिरङा बेफोरावनो एसे एसे माने बेरायनानै माने माखासे एक्सपिरियेन्स मोननाय जादों आरो फिसा फिसौ एसेबां नङाबाबो औ
नोंथाङा शिलंआव थांखांबायना होनबा
औ नोंथाङा थांखांबाय
आङो थांफेरनाय जायाखै शिलंआव शिलंआव ओरैनो नोंथाङा मा मा जायगायाव थांखांखो?
द आङो शिलंआव मोनसे एसियानि बयनिख्रुइबो क्लिन भिलेज मावलिनं गामिखौ आङो बेयाव थांनाय जादों बेनिफ्राय ब लिभिं रुद ब्रिज बेयाव थांदों। ओमफ्राय बेनि उनावहाय ओरै सेभेन सिस्टार अवाटार फल दंना।
औ
बेयाव थांदों आरो ओमफफ्राय माखासे मोनसे मोननै जायगा दंबावोमोन। ओमफ्राय आं नोंखौ नामखौ गोसोआव गैला अ मोनसे लाइट लुम ना मा होनो बेयाव थांदोंमोन आरो बेयावहाय जोङो माने जोंनि बे आसाम बा जोंनि बे गफुर आरो ओरै शिलंनि जायगाजों माने वेदारजों जोबोद दिडिफारेन्स आरो। आं थांनायाव मोनदों जि शिलंआव दसेनो माने दसे ससेयावनो अखा ससेयावनो बिदिनो सान्दुं लोगो मोनो आरो दसेनो निहिर बिदिनो माने एखे सेम नङा आरोना दसेनो अखा हायो दसेनो सानदुं दुङो बिदि आरो गुसु
खोनादोंना नोंथां हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां हेल'